हेल' औ खोनादों।
दे होमबा जों राय्लाय जा सिगोन आरोना।
ओ ओ।
एसे लासैथार खोनादों नोंथांखौ मानोबा।
ओ आवाजखौ माइक गोसा होदां।
आवाजखो आं गोसा होजोबदों। दे जागोन दे थेवबाबो। ओमफाय जोंना टपिकआ आबहावानि सायाव आरोना। नोंथाङा फनखौ खोमा साखाथियाव लादोना माने फिसाथार खोनादों आङो। असुबिदा मोनदों एसे।
औ खोनादों।
खोनाबाय दे। बेनिफ्राय जेनेबा दानि जुगावथ' आबहावाया गो-गोबां सोलायलांबाय आरोना। बेनिफ्राय सोलायलांदोबा ओ नोंथाङा जेनेबा आगोलनि समाव माबायदिमोन दा सम मा नुनो मोनदों एसे फोरमायना
ओ जोङोहा मिथियो जोङो ओ आबहावाया गोबां सोलायबाय सिगाङाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो सिगाङावहा जेरै दायो जिबायदि गरम बोथोरमोन बेबायदि एसेबां बेबायदि गरम बोथोर नोङामोन दायो आबहावाया सोलायबो गासिनो सिगाङावहा जोंफोरो नुनो मोनो बिदिनो गोबां बिदिनो बिफां लाइफांफोर दङमोन आरो बिदिनो बांद्राय बिदिनो दैफोर गुबुंले जानायफोर जोङो नुनो मोनामोन गोदो गोदाय। आरो बारहावा गुबुंले जानायखौ जोङो खम जों नुनो मोनोमोन बाट जोङो दानि जोङो दायो दानि थासारियाव जों नायोब्ला नुयो ओ गोबां बिदिनो बारहावा गुबुंले जानाय सोदोब गुबुंले जानाय आरो दैफोर गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ सिगाङावहा ओ जोंफोरो नुनो मोनो जोंनि बोथोरफोरा हा सिगाङाव ओ बेबायदि एसेबां गरमफोर नङामोन आरो अखा हानायफोराबो मानोे बांसि मोन जों दायो नुनो मोनो अखायाहा जोबोद खम हानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबांसिन गरम जानायखौ जोङो नुनो मोनो दानि थासारियाव स नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ बेफोर ओ बे आबहावा सोलायनाया मानि थाखाय जादों नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन ना?
औ थारैनो आं सानो आरोना आगोलनि बादि आरो दानि बादि समा गोबां सोलायबोबाय आगोलनिफ्रायनो आगोल जेरैबायदि नोंथाङा नुनो मोनो जोंनि समाव गारि आरिया गोबां खममोन आरोना जोंङो जेब्ला उन दैमोन। बेनिफ्राय दाथ' देरबोबाय गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरोना साइकेलसो सालायोमोन गामियाव गोबाङानो। दाथ' साइकेलखौबो गोबां खम खौनो नुबाय गारि गंफ्रो ओ मो ओ गंफ्रोमबो नखरानो सोरहाबा स्कुटि सोरहाबा बिदि सारि साखानि गारि आरि थायो। गो टाउनावथ' बुंनोनो नांला गं फ्रोमबो लामायानो गारिजोंनो बुंजोबना थायो आरोना।
उम
अब्ला बे फोरबायदियाव बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओमफ्राय आरो दाथ' नफोराबो बिल्दिं आरि जाजोब्बाय। गुदुङा बांबाय। जेरावबो थाङोबा नै बेफोरबायदि माने टाउन आरियावथ' बांद्रायथार गुदुंफोरा। बेफोर ओमफाय कारखानाफ्राबो गोबां बारायबोनो हमबाय जोंनि गामियारिफोरावबो बिदिनो मोनफैजोब्बाय बेफोरनो माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो बिराद माने गोहोम खोख्लैबोदों होनना आं सानो आरो औ बेफोरबायदि बेनिफ्रायथ' आरो दा दंफां-लाइफांफोरखौनो नोंथाङा नुदों जानांगौ दा इन्डास्ट्रि गोदान फैयोबा गामिफोरावबो ओ जा जंगलफोर थायो जा दंफां - लाइफां थायो बेफोरखौ दान दानफायनो गोनां जायो जायफोर माने थान्दा होयोमोन जोंनो बा बारहावाखौ एसे जेनेबा बा सामलायनानै लाखियोमोन गुबुंले जानायनि दा बेफोरो गैला जाबाय खमायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव गुदुङाबो बारा जाबाय बोथोरफोरासो सोलायलांनो हमबाय आरोना बेफो बेफोरनो आं सानो आरो मैखोम बाहागो लाबोबाय जोंनि बोथोरफोरखौ सोलायनायाव आबहावाखौ सोलायनायाव होननानै आं सानो आरो फोरमायजागोन नोंथाङाबो एसे बेनि सायाव
नोंथांनि बुंनाया थिग ओ बिदिनो जोङो नुनो मोनो जों दायो गोबां इन्डास्ट्रियेलाइजेसनफोरखौ जों फसंथाइखौ जों नुनो मोनो फसंनायफोरखौ जों नुनो मोनो बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै केमिक केल बेफोरो जोंनि आबहावाखौ हा गुबुंले खालामो आरो जोंफोरो नुयो ओ हाग्रारि हाग्रामारिफोरफोरखो हा जोङो दानफायनाय फोजोबस्रांनायफोरखो जों नुनो मोनो आरो बेफोरो मानि थाखाय जादों होनबोला जोंफोरनि ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो जादों मानो होनब्ला सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो बांगोन अब्ला जोंनो जायगाफोरखौ जोंनो बांसिन नांगौ जायो आरो बिनि थाखाय जोंफोरो हाग्रामायारि बा हाग्रायारिफोरखौ जोङो हा दानफायनानै जोङो बे जायगाफोर जों दानो गोनां जादों आरो जोंफोरो नुनो मोनो जोङो टाउन सोहोरावहा बिदिनो गोबां बिदिनो इंडस्ट्रिफोर बानायनाय आरो बिदिनो बिल्डिंफोर बानायनाय बेफोरावहा जोंफोरो बे दंफां लाइफांफोरखौ जों दानफायनो गोनां जायो बे खौराङा नोंगौ आरो जोंफोरो नुनो मोनो। जोंफोरो बे आबहावानि ओ गुबुंले जानायनि जाहोना जोंफोरो जों बे जोंनि थाखायनो जादों मानो होन होनबाला ओ जोंफोरनि जायगायावहा गोबां मानसिफोरानो बिदिनो आबाद मावनानै जायो आरो बे आबाद मावनायावहा गोबां ओ मुलिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे मुलिफोराहा दैसायावहा सुस्रलांनानै आरो बे दैसाजोंहा गोरोबफाहैनानै बे दैसायाव थानाय जिब जुनारफोर आरो बे ओ दैयाव हा थानाय से एम्फौ एनलाफोरफोरखौहा फोजोबस्राङो आरो बेफोरो जोंनि आबहावहा गुबुंले खालामो मानो होनबा जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो जिब जुनारबो आरो बिफां लाइफाङाबो जोंनो थाखाय गोनांथार आरो बांसिन सुबुं माहारिया बांलांनायनि थाखाय कार्बनडाइ अक्साइड गेस बांलांबाय थादों आरो दंफां - लाइफांखौ दानफायनायनि थाखाय अक्सिजेन गेसा खम जालांबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि आबहावाया सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे आबहावा सोलायनाया जोंखौ गोबां खहायाव खोख्लैदों जोंखौ जों नुनो मोनो बे आबहावाया सोलायनायनि थाखाय अखाफोरा गोबां खम हानायफोरखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा ओ जोंफोरो जोंफोरनि बाहायनायफोरजों जों बे आबहावाखौ जोंङो गुबुंले खालामदों। ओ जोंफोरो नुनो मोनो जोंफोरनि जायगायावहा बांसिनानो आबाद मावनानै जायो आरो बे आबाद मावनानै जानायाव जोंनो थाखाय बोथोरा गोबां गोनांथार मोनसे बियो मानो होनब्ला जों आबाद मावनो थाखाय जोंनो थाखाय मोजां बोथोर बा मोजां आबहावाखौ नांगौ जायो जोंफोरो अखा खम हानायफोरखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनावहा माइ आबादफोर खो ओ समजों लोगोसे गायलांनो हायै जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जोंफोरो नुनो मोनदों जोंफोरो ओ गोबां मानसिफोराहा मोदोमनि बिगुरनि बेरामफोर जानाय हार्टनि प्रब्लेम जानाय बिदिनो गुबुन गुब गुबुन बेरामफोर जानाय जोंफोरो ओ बे जाथायफोरखौ जोंहा जों नुनो मोनदों बे आबहावा गुबुंले जानाय जोंहा जोंनि सुबुंफोरा जिब जुनारफोरा गोबां खहा जादों। स नोंथाङा ओ ओ नोंथाङा हागोन ना जोङो बे आबहावा गुबुंले जानायखौ जों माबायदिहै जोङो खम खालामनो हागोन।
जोंफोरा गिबि गोदोर जाहोनानो मानसिया बांबोबाय आरोना बे बेनो गोबां सोलायनायफोर लाबो बोबाय मानसि बांनाय लोगो लोगो गोबां जायगानि गोनांथि जाबाय आरो जेरैबायदि बुंदो नोंथाङा जे जोङो। आबाद मावनायफोराव गोबां बिदि हासार बायदिसिना बाहायबोदों आरोना जायनि जाहोनाव माने बेफोरो आबहावाखौ बिराद सोलायनायाव गोहोम खोख्लैबोबाय। बेनिफ्राय बेनिफ्रायथ आरो जेनेबा जोङो आगोलनि समाव नायोबा जों बिदि हासारखौ गोबां खम बाहायोमोन आरोना ओ जेरैबायदि नेचारेलि जोङो ओ मोनखानाय। दंफांनि बिगुर बा बिलाय आरि सेवनानै जा इदि माने जाखानाय हासार आरोना नेचारेलि मिथिंगायारि जाखानाय जा हासार बा इदि गोबोरनि खि बेफोरबायदि ओ बेफोरखौ बाहायोमोन आरो आ गोल समाव बे फोरो जोंनि देहायाव जों नि जा जेनेबा ओ आबाद मावनाय समाव मोजां मोनो आरो बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो जेबो खहा गोनां जाया बेनिफ्रायथ' आरो दा मैगं-थाइगंयाव बिदि रासायनारि हासार आरि बाहायजोबो जायफोर जोंनि देहायावबो गाज्रि गोहोम खो खोलैयो खोनानो हादोंना नोंथां।
ओ ओ
औ अब्ला बेफोर बायदिया माने गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय आरो बेफोरो जोंनि जिउयावबो ओनिफ्रायथ' आरो आबहावाखौ थिग खालायनो थाखाय जोंनो नाजानो नांगोन बुजि मोननो नांगोन दा जुगा दाव बालांदों होननानै फारसेथिं खहा खामलांनाय बायदि जादों आरो जोंफोरा बेफोरबायदि आ बिल गोदान गो दां बिल्डिं खालामदों नाथाय जोंफोरा आ बेखिजाया गुदुङा बांबोदों जानाय लोंनायफोरावबो ओ आगोल जेरैबायदि जोङो अरगेनिक जानाय मोनोमोन बेफोरखौ खम खालायनानै जोङो बिदि हासारजों बानायनाय बोथोरजों गोरोब मैंगं-थाइगं जाबोगासिनो दङ जायनि जोनाव जोंनि जा थांना थानायनि सम आरोना बेफोरबो गुस नुजालांगासिनो दं खौनो आं सानो आरो गोबां सोलायबोबाय होननानै ओ हेलौ, औ अब्लाथ दस मिनिट जाबाय नोंथां ओ दोन्थनाय हामसिगोन
अ अ जासिगोन दे।
दे गोजोननाय थाबाय
गोजोन्थों।